हेलौ हेलौ
आं थाङा।
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे नोंथां।
अ' मा खालामदों नों थाङा दा?
अ आङो दोंथयो नोंथां ओरैनो। जिरायनानै
आदसा नोंथाङा फ्रि दङब्ला आं ओ ओरैनो कुइसन मोननैसो सोंलु सोंनो सानदोंमोन आरो ना?
औ सोंजागोन दे नोंथां।
औ नोंथाङा उम मा होनो बेरायनानै ओ मोजां मोनो ना मोना? आरो बबे बबे जायगायाव बेरायखो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होबा मोजां मोनगौमोन आं।
औ औ फोरमाय जागोन नोंथां। बेरायनानै मोज जां मोन ना मोना होननाय माने आं बेरायनानै मोजां मोनो बेरायोमोन आं गोबां बेरायोमोन। गोदो ओ कलेज फरायनाय समाव लोग गोफोरजों आं गोबां बेरायोमोन आरोना। दा माने एदि बांद्राय बेरायनाय जाला मानो माने आंना फरायनायाबो जोब थबाय नालाय बेनिखायनो दा दाथ बांद्राय बेरायनाय जाला गोदोनो जा बेरायनांगौ बेरायखाबाय आरोना।
औ औ औ
उ
बेनिफ्राय आरो सोंबावनो लुगैदों आं नोंथांखौ ओ नोंस नोंसोरनि जाय माबाफोर बेरायथावना जायगा दङ नामा आरो बेरायथावना जायगा दङबा बबे बबे जायगायाव दङ बेखौ एसे फोरमायना होबा मोजां मोनगौमोन आं नोंथां।
औ फोरमायजागोन नोंथां। दङो जोंनि ओनसोलाव गोबां बेरायग्रा जायगा दङ माने खाथि खाथियावनो आरो ना बांद्राय गोजान जाया आर जोंनिफ्राय ओ जोंदोङो बि फैजाय दारागाव दारागाव होननाय नोंथाङा
औ खोनायो खोनायो औ।
औ औ बे बेबो दोङो दारागाव होननाय दङ आरो चौकि होन्नाय दङो आरो बगामाति दङो भैरब कुन्द दङो आरो बिथिंजाय भुत दान दङो बेफोरबायदिनो आरो गोबां दोङो। बिदिनो बेराय थाव बेराथायाव जायगा दं आरो ना ओमफ्राय जोंनि ओनसोलाव ओ बेफोरबायदिनो पार्क दं मोनसे बे पार्कावबो माने जोबोद समायना जोबोद मानसि फोरा माने बेरायनो फैयो आरो गोदो जाया खैमोन बांद्राय मोजां जायाखैमोन बे पार्कआ नाथाय दा जाबाय आरोना बिनो बेफोरबायदिनो गोजान गोजान गोजान माननि मानसिफोर बेरायनो फैयो माने जायगाया नाय नालाय बिदिनो ससियेल मिदियानि थ्रु मानसिफोरा नु नुबाय नालाय ससेल मिदियानि थ्रुयै गोजो सारबाय नालाय बे जायगाखौ माने नायनो फैयो आरोना। मानसिफोरा जायगाया बो माने समायना ना नायथावथावनो बेनिखायनो फैयो आरो नोंथां नोंथाङालाय बेरायनानै मोजां मोनो ना मोना नोंथां?
आंबो बेरायनानै मोजां मोनो नोंथां।
अ अ अ मा मा जायगा बेरायखो ओरैनो नोंथांङा?
औ आंनि बेरायनाय जायगाफ्रानो जाबाय ओ आंङो बेरायनानै मोजां मोनो ओमफ्राय बेरायनो जेरै जे अब्ला जों सम मोनो अब्लानो आं द' सम दिहुननानै बा ओ गावनि फ्रि टाइम मोनोब्लानो आं बेरायनो थाङो दसे दसे दाबो ओ एसे गोजान होननानै बुङोब्ला गोजानावबो थांफेरबाय आङो ओमफ्राय खा खाथिफोरावबो थांफेरबाय जेरै ओ नोंथांनि ओन ओनसोलाव जेरैबायदि दारागाव स खि दङ बेफोरबायदिनो जोंनियाबो बे बो खाथि जायो बेहायबो आङो था फेरबाय आरोना बेफोरावबो बेरायनानै गोसोफ्रा मोजां नाङो ने नेचारेल मिथिंगानि सावगारिखौ नायनानै बा दैमा दैसानि सावगारिफोरखौ नायनानै जोबोर गोजोन्नाय मोनो बेफोराव बेरायनानै नै गोसो खौ गोजोन्नाय मोनो थांनानै जोब जोबोर मोजां मोनो आरो
औ औ थां
बेफोरबायदिनो गोजान जायगायाव होनोब्लाान बांद्राय गोजानावबो थांनाय जायाखै ओ जेरै शिलंफोराव बेफोरबायदि जायगाफोराव थांनाय जादों बेफोराव बेफोर आवबो जेब्ला गम सामार बेकेसननि बा गरम बन्द मोनो जोङो
औ
औ
बेरायनायाव आं मोजां मोनदों आरो
औ औ औ
बेन
औ
आरो माबाफोर सोंबावनो गोनांबा नोंथाङा सोंनो गोसोबा सोंनो हागोन दे
औ औ औ नोंथांनाव आं मोनसे सोंनाय जानोसै नोंथाङा बेरायनानै मा मा गियान मोनबो खो बा मा नुफेरै जिराद फोर नुफेरखो बेखौ नोंथाङा एसे फो फोरमायनो हागोन नामा बेरायनाया नोंनि थाखाय मोजा दांना गाज्रि बेखौ एसे फोरमायोबा आं मोजां मोनगौमोन नोंथां
दाखिनि बा गुबुन जायगायाव थांनानै नो दाव जाखिनि गियान
औ औ
थांनानै गाज्रि खालाम
औ औ औ